नोंथां नोंथां खोनादों ना?
औ।
दे नोंथाङा ओ जोंनि माखासे आबादफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होदो नोंथां।
औ जागोन दा आबाद होना बुङोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि थायो माइ आबाद थायो। बिदिनो गोरान आबाद जेराव माइ गायनाया ओबोरि हा बेथ' सबाय, सिबिंनि आबाद मावनाय जायो। थारुन आबादनि मावनाय जायो। मैगं थाइ गंनि आबाद ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो गोबां थालिर बागानफोर फिथाइ सामथाइनि बागानफोर बेबायदि आबाद मावनानै जिउ खांनो हायो आरो। दा नोंथाङा ओ दा आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होननायाव दा मा आबादखौ होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ गोरान आबादफोरखौथ' जोंहा बिदि बोरियावहाय फोनाय जायो आरो। जेरावहाय दै हाबा मै माइ गाय जाया बेफोरावहाय दा बे फोरावहाय गोरान आबादफोरखौ मावनो थाखाय मा मा ओ जोंहा बेसर आबा बाद सबाय, सिबिं बेफोरखौ मावनाय जायो आरो आबौ आबा खायफा खाय फा देमसिफोरखौबो फोनाय जायो बिदि ओमफ्राय बेखौहाय ओ फोनो थाखाय जोङो सिगाङाव हालेवनानै लाग्रोनांगोन बै हाफोरखौहाय जोङो मोजाङैनो हालौनानै लाग्रोबोनांगोन आरो बे हाग्राफोरखौ जोङो मोजाङै फोथैनानै लाग्रोजोबनांगोन आरो ओ गोदोनि समावथ' एसे एसेलसो फोखायोमोन बांद्राय बुरजा फवामोन नाथाय आथिखालावहाय ओ दा ट्रेक्टरफोरजों गोबां बुरजा हाफोरखौ हालेवो आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो हाफोरखौ गोमोन खालामनानै लाखांनायनि उनाव ओ सबाय जोलै बेसर जोलै बेफोरखौहाय जोङो ओ बै हायावहाय फोनानै होयो आरो सबायफोराथ' फोनानै बो हालेवजायो सिगाङावनो हायावहाय फोनानै लाग्रोखांनायनि उनाव हालेवनानैबो होजायो ओमफ्राय हालेवखांनानै फोजायो आरो बिनो ओमफ्राय बेसरफोरखौ फोनोब्ला जोङो मा बिदिनो बेसर जोलैफोरखौ मोनो जोङो लाबोग्रोनांगोन आरो न'आव दोनखानाय गैयाबा जों बायनानैबो लाबोनांगोन बेनिफ्राय जोङो बेसरखौ फोनांगोन ओमफ्राय बेसरखौ जोङो ओ बेयो रज'योब्ला बे बिफां गोरलै गोरलैया बेखौबो जोङो मा ओ जानो हायो आरो जेनेबा बेसरा जेब्ला रज'यो होमब्ला एसे देरहांब्ला बे बेसरखौ मैद्रु जानो हायो एवनानै जानो हायो नाफोरजों जानो हायो। बेबायदि आरो गोबां रोखोमजोंसो संनानै जानो हायो आरो बिनिफ्राय जेबा बेसरा लासै लासै देरलांगोन बिबार बारगोन फिथाइ थायगोन बिदिनो ओमफ्राय मोनगोन आरो ओमफ्राय जोंहा बे बेसरखौ फान्नानै फुनानै जोङो ओ मारा होनो हानाय बेखौहाय जोङो बेसरखौ थिखांनाय जायो आरो बेसरनिफ्राय जोंहा मा बानायनो हायो होनबा थाव बानायनो हायो नङा हबा थाव बानायनो हायो। बे जों गावबा गाव बेसर फानै जों गावनो थाव फेरेद होनानै ओ ओंख्रि संनानै जानो हायो बे थावफोरखौहाय बा गाव गाव बानायनाया ओ न'नि अर्गेनिक बानायनाया साबसिन जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो ओमफ्राय बेसनिफ्राय थाव मोनो ओंख्रि संग्रा थाव बेखौ आरो बे बेसर फेरेदनानै जे साबा ओंखारो बेफोरखौ मा ओ मोसौ बा अमा बेखौनो जोङो मा जाहोनो हायो आरो बिसोरनाव
औ
बिसोरो मा होनोमबा थाब थाब फुङो होननानै मिथियो आरो ओमफ्राय बेसरखौथ' जोङो बेबायदिनो मावबाय दा सबाइ सबायाइयाबो ओंख्रि जाजाग्रा बियो हानि सबाय बेयो मानलायो बियो ओमफ्राय खायसे बिदिनो सबायाइाबो गोबां रोखोमनि थायो। खायसे मानलायो खायसे बां-बांद्राय मानला लाबाया एसे गाहाय गाहाय जानानै दालाय दासा खायो बेबायदि आरो ओमफ्राय सबायखौबो जोङो बिदिनो हालेवगोरननानै लाखानानै जों फोनानै लानाय जायो आरो ओमफ्राय सबायाबो बेबायदिनो जा देरगोन मोनगोन होनबा बेखौबो हानांगौ जायो। ओमफ्राय बेखौबो जोङो मारा होनानै फ्राय सबायखौ ओ जोङो बुथुमनानै मोननाय जायो आरो सबाइ खौ जोङो ओंख्रि संनानै जानो हायो जेरै साम'फोरजों जानो हायो। ओमफ्राय सबायजों ना गोरानफोरजों बो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो बेबायदि आरो सबायखौ जोङो ओ सिगाङावनो जोंहा एसे एवनानै फुदुंनानै लानानै हुख्रेबनानैसो लाग्रोखानांगोन आरो ओमफ्रायसो बिनि उनाव आरोबाव बे सबायाव माखासे बिगुर थायो बेखौ खुनो थाखाय उवालावबो देनाय जायो आरो ओमफ्राय जावस्र'नानै लानानै बेखौ भयामफ्राव सोनानै दोननो हायो बुरजा हुख्रेमनानै लाखायोब्ला एसे एसे जाबाय थानो बेबायदि ओमफ्राय बे सबायाइ ओंख्रियाव जोंहा मा खालामनो गोनां खारै होथारनांगोन आरो नङाबा सबाया थाब रुयनाय नङा कुकारफ्रावबो आथिखालावहाय मा रुनानै जासै आरो खारै होआलासिनोबो खायबा खारै जानो हायाबा मोनजायैफ्रा बेबायदि रुनानै जानो हायो ओमफ्राय बे सबायाइनि माखासे मारा होनानै जे जिगाब ओंखारो बेखौहाय सावनानै जोङो बेजों मा खालामनो हायो खारै बानायनो हायो आरो बेनिफ्रायनो बे हाथफ्लाजोंनो जोङो मा सबायनि सावनाया हाथ'फ्लााजोंनो खारैबो बानायनो हायो आरो बे खारैखौथ' जों नांखाथारगौ अनला ओंख्रि संनाय सबायाइ ओंख्रि संनाय नार्जि ओंख्रि संनायावहाय ओमफ्राय बे हाथ'फ्लाखौ जोंहा एसे दै सारसो सारसो मा लादुरा लादुरा खालामनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननानै दोनगोन आरो ओमफ्राय बे खारै फिथरखौ जोङो मा दोननानै लायो आरो गोदोनाथ' बांसिन न'फ्राव थाखोमोन बानायनानै लाखानाय जेब्ला नांगौ अब्ला सरनानै ओंख्रि सङोमोन आरो बा सोरबा बेबायदि सरब्रबनो गोसो गैयाब्ला जोंहा मा गिबियावनो सरनानै दखाजोबनो हायो बथलफ्राव सोनानै ओमफ्राय जेब्ला नांगौ होमबा एसे एसे बाहायनो हायो आरो आरोबाव जोंहा बेबायदिनो गोबां आबाद मावबावो जेरै जोंहा थारुनफोरखौबो गायो बेफोरबायदि गोरान आबाद मावनायजोंबो जोंहा गोबां रां खामायनो हायो आरो ओमफ्राय थारुनखौबो जोङो बिदिनो गायो सिगाङावनो जोलै नांग्रोगोन थारुन जोलै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो हाखर जावनानै बे थारुनखौ गायनानै फबनाय जायो आरो बिदिनो लासै लासै फैब्ला थारुना खिलिबोगोन एसे देरगोन अब्ला बेखौ थारुनाव हा खोनानै होनांगोन आरो हा खोैयोब्लासो जोंहा मा थारुना बेदर थांनो थांगोन आरो ओमफ्राय हा खोनानै होआब्लाबो बांद्राय बेदर थांनायखौ जों नुनो मोना फिसा फिसा थांगोन आरो थांबाबो ओंखायनो हाखौहाय खनथामफोरसिम बा खनब्रै गाहामसिम खोनानै होयोब्ला मोजां जायो बेबायदिनो जोङो थारुनखौ जेब्ला बिफाङा देरनानै थैलांगोन होनबा जावनाय जायो आरो बेखौ जावनानै फानहरनो हायो बुरजाथारब्लाथ' एसेब्लाथ' न'आव जानाय ओमफ्राय बेबायदिनो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबा बुंनो दङ आरो
औ नोंथां जोङो आबाद होननानै बुङोबाथ' जोंहा गोदो गोदाय आजौ आजै समनिफ्रायनो आबाद मावबोनाय खान्थिया दंङ दा जोङो आबादा खाइ गोनांनानै जोङो माखासे साख्रि बाख्रि गोनां सुबुं फोराबो जे माखासे ओरैनो थानाय समाव आबादखौ मावोबा खोब मोजां मानो होननानै बुङोबा जोङो साख्रि बाख्रिनि जे मोननाय रां बेजों जोङो थांनानै थायो बे नङा जोङो जानो थाखाय आदार नांगोन आरो बेबायदिनो बै आदारफोरा बबेनिफ्राय फैयो होननानै बुङोबा जोंनि माखासे मिथिंगानि जे आबाद मावनाय दा बेनिफ्रायनो फैयो नङा होमबा नोंथां दा बैफोरखौनो जों साफ्रोमबो मावालासे जों साख्रि बाख्रियावल' गोजोमनानै थायोबा बैफोर आबादनि माखासे रेस बा जों जोलै बा इयुन जोलैफोरनो जोङो माबायदि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो फोरमायलांगोन नङा होमबा नोंथां जेरैनाखि जोङो सुबुं माहारिफोरा नुनायजों आरो मावखानो मोननाय जोंसो सोलोङो नालाय बेबायदिनो जोङो माखासे ओ इयुन जोलैनो खिन्थालांनो थाखाय बैफोरबायदि आबाद मावनायखौ जोङो लाफानांगौ आरो जेन' बेफोरनो जोंनि ओ आदारखौ जोंनि आदारनि गोनांथिखौ सु फुङो नालाय नोंथां दा बेबायदिनो जोङो आरोबाव आबादनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला गोबां आबादफोरखौ मोननो हायो जेरैहाय जोङो माइ आबाद फाथो आबाद सिबिं आबाद बेसर आबाद आरो बेबायदिनो माखासे हालदै आबाद हाइजें आबाद आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर दङ बेजों लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि आबाद होननानै बुङोबा जोंहाथ' गुदियाव माइ आबादखौनो मख'नांगोन नङा होमबा नोंथां दा माइ आबादानो जोंनि गुदि दा जोङो बेखौनो सानफ्रामबो जानानै थांना थायो नालाय दा बेयो गोदो गोदाय आजौ आजैमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय जे माइ आ-आबाद माइ आबादखौ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लिनि गोनांथि जायो दा बै दुब्लियाव दै हाबनाय जानांगोन आरो जोङो माखासे माइ जोलैफोरखौ बेबायदिबो नुनो मोनो जायफोरानाखि ओ दै गैयाबालानो फो खुबैजायो बा फोजायो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो जोंनि दुब्लि बा दै थानाय दुब्लिनि माइनि सोमोन्दै आं फोरमायनो दा जोङो गिबियावनो माइजलि बा माइ जोलैखौ थियारि खालामनांगोन जोङो बेखौ बस्टायाव सोनानै दैयाव सोमनानै गाजा बेरहोनाय जायो दा बिनि उनाव जोङो बे माइजलिखौ जोङो माखासे लांदां समान हा एवनाय बा गोमोन हा बेयाव खुबैनानै दोननाय जायो दा बेखौ रज'होनानै बा रज'नानै बियो जेब्ला नांगौ सिम गोबां बिबांनि रायो बा गोजौ जायो जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो बे फुनायखौनो जोङो हाब्रुआव बा दुब्लियाव गायफिनोबा जोङो बेनो माइ आबाद जायो दा जोङो बे खोथियाखौ फुबाय थानाय बा थियारि खालामबाय थानाय समावनो जोङो जोंनि गायनो गोनां दुब्लिखौ जोङो थिग खालामनो नांगौ जेरैहाय जोङो खारायनाय गिबि एवनाय खौ होननानै बुङो जोङो सामा रा होनाय नैथि एवनायखौ जोङो बुङो आरो बर' होनाय फोमोनथारनाय बेखौ जोङो बुङो ओ मोनथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंहा दुब्लियाव माखासे आलिनि गोनांथिटार जायो दा बे आलिखौ मानो नांगौ होननानै बुङोबा जोंहा माइ गायनायाव दैखौ थोजासेबां बिबांनि लाखिनो थाखाय आलिखौ बानायनाय जायो दा जोङो सामार होनाय समावनो आलिखौ दाननाय जायो दा आलि दाननाय होननानै बुङोब्ला बे आलियाव माखासे ओ सिगाङावनो रज'नानै था खानाय हाग्राफोर थायो नालाय दा बैफोरनि रुगुंफोरखौ जावखानानै एबा दाननानै जोङो गोदान जे फोमोननाय बर' होनायाव बे हा मोननाय बे हाखौ जोङो खोबफिननानै जोङो मोजाङै लिर फनानै लानाय जायो दा बेनो जाहैबाय जोंनि आ आलि दा बेबायदिनो जोङो माइखौ बिदि ओ बर' होखांनाय बा हा फोमोनखांनानै बे खोथियाखौ लाबो हाबानै जों गायनाय जायो दा बेबायदिनो देरै देरिरि देरनानै बे मोनसे माइ ओंखारनाय सम जायो दा बे माइ ओंखारनाय समनि एसे थि आगोलाव जोंहा कार्तिक मासनि से अक्ट' खालि कार्तिक आासा सावनाय जायो दा बे मोनसे जोंनि धोरोमारि फोरबो ओ धोरोमारि फोरबोजों लोगोसे जोंनि आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो जोङो बेयाव इसोरखौ फोथायनानै इसोरखौ खुलुमनाय जायो। लोगोसे जोङो बेयाव थाइगिर बिखङाव जोंनि जिउआारि सावहैनाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि खाथि खास सायाबो गाजा गोमजायै जानानै थाङो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंनि आबाद होननानै बुंबावोबा गोबांथार आबादखौ जोङो मख'नो हायो बिनि सिगां आङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंहा माइ आबादा जे आथि गासा सावखांनायनि उनाव जोंहा फिथाइ थायो दा बे फिथाइया रालांनानै जोङो गोमो गाबाव मोनहैनाय जायो बेबायदिनो बिलाइफोराबो रानलाङो लासैनो दा बे समावनो जोङो माइखौ थिखोनायो बा आबादखौ थिखोनायनि सम बेखौ जोङो खासिफोरजों हानानै मुथाखानाय जायो बा आथिखालाव जोङो बिरोंदामिनजों बाहायजानाय माखासे माइ हाग्रा आगजुबो ओंखारबाय दा बेखौ लाबोनानै गुबुन गुबुन खान्थिजों मारा होनाय जायो जेरै मोसौखौ जुनथायनानै सै गिदिं गिदिं होबाय थानानै गाहोनाय बा मारा होनाय बिनि उनाव जोङो ओ मख'नो हायो जे जोंहा ट्रेक्टरजों खारदिंनानै बा गिदिंनानै गारहोनानै जोङो मारानाय दा आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे गुबुन जौगाहानाय ओ जोंनि माखासे मेचनफोर दंसै जाय जोंनि ओ मारा होग्रा मेसिन नङा होनोमबा नोंथां दा बेफोरजोंनो बारा होनायखौ जोंङो नुनो मोनो साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनानै खोब मोजां मोनदों जे माखासे आबादनि सोमोन्दै मिथिनो मोनबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि माखासे ओ आबादजों लोगोसे जोंनि फोरबोफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो हायो नङा होमबा नोंथां दा आबादा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होमबा नोंथां दा जोङो आबादखौथ' जेब्लायबो नांगौ जोङो आबादजोंनो थांनानै थानाय बा जोंनि थांना थानायनि गुदि राहायानो जाहैबाय आबाद नङा होमबा नोंथां दा बै आबादखौ बेखौनो लानानै जोङो थांनानै थायो आरो जोङो बेखौ अरायबो मावलांनो नांगौ नङा होमबा नोंथां साख्रि बाख्रिजों लोगोसे आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन हाबाजों लोगोसे दा बैफोर आबादखौनो मावनानै जोङो थांनानै थायो आरो जोङो बेखौनो जायो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो मिथिनो हायो जे आबादा बेसे गोनांथि।